आरो
औ खोनादों।
न'आवनो दं।
औ न'आवनो दङ।
नोङो मा खालामदों?
आङो नै ओ बेलासिनि दुगैखांनानै ओ न'आवनो जिरायनानै दङ।
औ
नोंलाय मा खालामदों।
आंबो दङ
माथो ओंख्रि जायामोन?
ओंख्रिया खुमब्राजों ना
एह गोथावआनो ओंख्रिया।
नोंसोरालाय माथो ओंं
जोंनाबो ओ दानि मैगं फोरला नाजों फोरलाजों नाजोंमोन आरो ना।
औ
उम ओरैनो नोंस्रा न'खराव थिगैनो दंजोबो ना? एह न' ख'राव ओरैनो साबैसे दङ नोंस्रा?
न'खराव साबा दं जोंहा गासै।
अ गासिबो हाबा खालामजोब्बाय ना ओरैनो दङ।
खालामबाय खालामनाया गासिबो दंबावो आं खालामथ'नाय जायाखै।
औ ओरैनो दा मा खालाम गासि नो दं नोङो मा बेसेबांसो फरायनानै दङ?
आंथ' ओरैनो दा पि अ पास खालामनानै ओरैनो दङ।
औ। मोजाङानो
खालामो दस्राफ्रा गावबा गाव बिजनेस
आतसा। ओरैनो साख्रि बाख्रिफोर मावनाय दङ न'खराव?
साख्रि दङ सासे मावो।
औ अबे हाय मावो बेयो?
देरसिना मावो।
आदसा ओरैनो मा
टिसार मावो
आथसा गामियावनो मावो ना गुबुन जायगायाव?
एल फि स्कुलावनो मावो।
औ मोजाङानो बिदिबा ओरैनो न'निफ्राय खय किल मिटारसो थांनांगौ इस्कुला?
जागोन।
ओम। होमबाथ' फुङाव थाबायनानैबो थांनो हायो।
थांनो हायो।
उम। मोजाङानो जोबोद मोजां।
नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं ना नखराव?
दङ मोजाङैनो दंजोबो दासान सानदि
मोजाङै थाबाथ' मोजां।
औ दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो। बोथोरफ्राबो बिराद गरम।
बोथोराथ' गरमखा बुंनाङा दा
होम ओ।
सान्दुंफ्राबो बिराद गोसा जादों
ओम। ओरैनो आरो सानैया आरो मा मा मा खालामबावो?
साथामा बिजिनेस मावो।
औ मा बिजिनेस मावो ओरैनो?
बिदिनो बिजिनेसाथ'
बायदिसिना बायसनानै फाननाय जेखौ मोनो बेखौनो बिदि खालामो
औ
मुलाम्फा लानानै फानसयो बायसनानै
औ ओरैनो मैगं थाइगंफोराबोथ थदा बिराद बिदिनो मार्केटिं सोलियो
औ सोलियो
सोलियो बेफोरखौबो खालामो जाना नङा होनोमब्ला
खालामो औ
ओम
दाथ मैगंआबो दामानो दं दंनाया मैगंआ एसे दाम
ओरैनो बिदा फंबाय हिसाबै ओ साबेसेया हाबा लाखो आरो साबेसेया दंबावो?
लानाया साब्रैयानो लाबाय
औ
औ आं ओनदैसिन
अ ओरैनो बिबाजैखौ बबे बबे जायगानिफ्राय मोनबोखो गेदेरसिननिखौ बबेनिफ्राय मोनबोखो
बेेरसिना कक्राझारनि
आतसा
ओमफ्राय औ सेकेणडआ ओरै
आतसा
रा जाहैबाय परबत जरानिनो
अ म जानो
बांद्राय गोजान गोजानबो नंङा
ओ बिमा बिफायाथ' दङ ना गैथ'ला दासान्दि
बिमा बिफायाथ दं
ओम ओरैनो थिगानो दंजोबो
औ
नोंथाङा दा मा खालामो?
आं थ' दा बर्थमान ओ ओरैनो दं। न'आवनो। न'आवनो जेबो मावथनाय जायाखै ए से बागानफोर खालामदोंमोन। बेफोर गोदानसो बागाना।
गय बागानफोर खालामदों।
बे ओनिफ्राय दानि जे मार्केटिंआव सोलिनाय ओ कक'वा चक्लेट बेखौ एसे गयनि सिङावनो गायदों।
औ।
थाम बोसोरजों फिथाय होयो होन्दों। बेखौ देग्लायजों गायनाया बोसोरसेयानो फ्राय जाबायानो। बोसोरनैनि उनाव माबायदि फिथाइ होयो बेखौ आरो।
औ बोसोरथामजों थायगोन बि
बो गावसोर गेरेन्टि होदों बोसोरथामजों थायगोन नायनोसै बिनि माबाखौ नंमारगौना नंमारा।
खोनादों। मोजां। नुनाय मथेथ'।
औ। ओरैनो नखराव मा मा आबाद मावो?
नखराव बिदिनो बोथोराव माइ गायो।
औ।
दा फोखांबाय। बोसोराव खननै गायनाय जायो ना
अ ओं।
आरो दा नै दैलांनि गायनांगौ सम फैलायबाय।
अ ओरैनो बिगाब बैसेसो गायो न'आव?
न'आव बिदिनो बारा गैया गासै गोबां गायो
औ।
बारा बुरजा गैया।
बिदा फंबायफ्रा गासैबो जयैनो गायजोबो ना? दासिमबोथ' न'याव न'आव जयैनो दंजोबो?
औ जयैनो दं
मेसेंबो गायो आरो हाबा
मेसेंआवबो गायो औ बे
मेसेङावबो मेसेङावबो बेसेनि बेसेखिनिखौ गायो। ओरैनो
मेसेङाव बारा गाया फास बिगासोल' गायो
अ ओरैनो बेसेबांसो मोनो माइफोरखौ? पास बिगा हायाव
बिगायाव बिदिनो बुरजायानो जायो। फसिस मना जायो बिगायाव एकस' मन बारहैयो
अ होनबाथ' मोजाङानो मोनो
औ नोंथांमोनाबो गायोना?
गायो न'आवहायनो गायो। ओ न'आवथ' जोंहा बुरजा मानसि गैया नालाय ओ खामला लानानै गायनाय जायो
दाथ' खोथियाफ्रा फोखांबाय इयो
खोथियाया दासिमबो फोनो मोनाखै थारमाने ओरैनोथ' रेडि जानानै दं अखा गैयैनि थाखाय खोथियाखौ फोनो हायाखैदां अखा हायोब्लानो
गायनायाथ' जारला जायो अखा गैयाब्ला गायनायावबो
उम ओरैनो माजों हालेवनानै गायो नोंसिना?
दाथ' टेक्टरजोंसो हालौवो
उम
गोदोनि बादिथ' नांगोलजों गोदो एवोमोन नांगोलजों हेवनानै गायोमोन
गोदो मोसौजों एववो नंङा होमबा ओरैनो हालि हाल मोनसे एवोमोन मोसौजों गोदो
हाल मोनथामा एवोमोन हाल मोनथाम जौबा थाबबो जायो नालाय
औ औ मोजांङानो जायो
मोसौजों एवनोबो बाबाय टाइमाबो से लायो मोसौजों एवोब्ला
बे माइनि अनगायै आरो गुबुन आबादफोर थिखांबावो आरो ना
थ जानायनि मैगं थाइगं बोथोरनि गायो
औ
बे बोथोरा फैयो खालामो
औ ओरैनो होमबा नखराव गासिबो थिगानो दंजोबो नंङा होमब्ला
थिगै दं
होमबा नोंनि नखरनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय ओ आंङो जोबोद मोजां मोनबाय मोनथिनानै
मोजां मोनबाय
औ
नो खबर मोननानै
ए दोनथ‌ लायथ दोनथ लायथनोसै दे गोजोननाय थाबाय दे